हेल' नोंथां, गोजोन फुंबिलि नोंथां खुलुमबाय ओ नों औ नोंथां नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंहा जोंनि ओ‌ रायजो जानायाव जे जोंहा समाज नङा होमबा दा बै समाज खुंबोनायाव माखासे समाजारि जेंना जानायनि जाहोन आरो बेखौ होबथानायनि राहाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना?
औ जों समाजारि जेंना होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो जोंनि समाजाव जेरै माखासे गोबां जेंनाफोर थायो बेफोर जेंनाफोरनि गेजेराव जोंहा गाहाय माया जायो होनबा लेखा रोङै नङा होमबा? लेखा रोङैआानो जोंहा समाजाव माखासे गिदिर जेंनाखौ ला बोयोमोन आरो। दा गोदोनि समनिखौ जोङो सावरायलायोब्ला जोंहा ओ बांसिन साबसिन जायो होननानै जों आं सानो आरो जेरै गोदोनि समावहाय जेरै जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव बारा दावगानाय नङामोन नालाय बेखायनो गोदोनि समाजाव सुबुं माहारिनि रायजो जानायाव बांसिन मा जेंनाफोरा सोमजियोमोन आरो। जेरैहाय माखासे गोबां जेंनाफोर दङ खाना फोथायनायफोर लेखा रोंनायफोर नङा होनबा? आरो आथोनारि फाराग थि बेफोरनो आरो जेरै गथ' मावदांसाफोर आरो बा जेरैहाय ओ हाबानि मुङाव माखासे अन्थोब बा जोथोब बेफोर हरनायनि मुङाव बेफोरबायदि गोबां जेंनाफ्रा जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय मानो होनबा गोदोनि सुबुंफोरा थोजासे रोखोमनि मा सोलोंथाइ गैयामोन नङा होमबा बेखायनो आरो। दा आङो नोंथांजों माखौ सावरायनो होनबा? जेरै गथ' मावदांसा बेफोरो मानि थाखायनो जायो बांसिनानो जाहा लेखा रोङिनि थाखाय जायो नङा होमबा? जेरै बिमा बिफा फोरा सिगाङावनो गिबियावनो बिमा बिफाफोरा बिनि बांसिन सोलोंथाइ गैयैयाव जायो आरो जेरै गावसोर सोलोंथाइ गैयैयावहाय गावनि गथ' फोरखौबो बिसोरो थिग रोखोमै सोलोंथाइ लाहोनो हाया आरोबा होनो हाया बिदियाव जायो आरो। दा जोंहा जे बिमा बिफाफोरा गाव गाव ओ सोलोंथाइ गोनां थायोब्लासो जेरै गथ'फोरखौ ला राहा लामा दिन्थिना होनो हायो नङा ओमबा माबायदि सोलोंथाइ लानां आरो सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां बेखौ होमबासो जोङो हमनो हागोन मिथिनो हागोन जेरै बेबायदि ओ गोदोनि समाव माने गावनि गथ'फोरखौहाय बेबायदि सो बुरजा बुरजा खांनानै सोलोंथाइ होजोबनो हायामोन आरो माने साफ्रोमखौबो गासिबो जेरै साबाफोर फिसा दङब्ला मोनसे न'खरावनो अब्ला बेहाय मा ओ जोङो बांसिन हौवासाफोरखौ सोलोंथाइ होनायखौ नुनो थाङोमोन आरो। ओमफाय हिनजावसाफोरखौ जोंहा मा दोनोमोन आरो आरो बिदि नङाब्लाबो मारै ओ न'खरावथ' बेबायदि जानो थोजासे गैया बेखायनो मा मालायनियावसो सोरखौबा लावखार दोनहरगोन नङाबा बखालि दोनहरगोन बेबायदि दोनहरोमोन आरो आरो नङाबा साहा गलाफ्राव बेबायदि खामानि मावनो दोनहरोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा ना बैयाव खामानि मावनो दोनहैनानै बिसोरनिफ्राय बे गथ'फोरनि था मावनायनि बेथनखौ लानानै फैयोमोन आरो बे खायसेफोराथ' मा लानानै फैनानै न'आव जौ लोंनाय बिदिनो ना बेदर जानाय बेबायदिजोंनो फोजोबोमोन आरो न'खराव मा नांलाय खमलाय दावराव दावसि बेबायदि खालामफैयोमोन आरो होमबा जोंहा बेराफारसे ओरै गथ'नि लाइफबो मा गथ'नि ओ इयुन जिउआबो सिलिंखार जाखाबाय आरो न'खरावबो बेबायदि सानफ्रामबो जौ लोंनानै दावराव दावसि खालामनायजों होनबा जोंहा समाजाव माखासे गाज्रि गुबुंले ओ थासारि नुजादोंना नुजायाखै होनबा नुजायो ना बेबायदि आरो। दा गथ' मावदांसा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो जेरै बांसिनानो जोंना जाय गथ'आ द'निफ्राय ब्रै बोसोरसिमनि गेजेराव जेनेबा बे समावहाय जाय गथ'फोरा ओ सोलोंथाइ लानो मोना खामानि मावनो गुबुननि न'खराव बैफोरनो मा गथ' मावदांसायाव गोग्लैयो आरो। दा बे समावहाय सासे गथ'आ फरायनांगौ बा गेलेनांगौ, रंजानांगौ उदाङैहाय बेबायदि सोलोंथाइ लानांगौ बे समावनो जुदि जेनेबा बिमा बिफाफोरा बेबायदि मालायनि न'खरावसो खामानि मावनो बेखौ बैनो दोनहरोब्ला अब्ला बे गथ'नि इयुन जिउआथ' सिलिंखार जाखागोन नङा होमबा बेबायदि आरो। गथ'खौहाय बैयो माहाजोना गथ'आ मावनो हानाय हायै बेखौ जेबो नायनाय नङा मानो होनबा बेनि गथ'नि मावनायनि ओ माखासे बेथनफोरखौ बिनि बिमा बिफाया लानानै फैखायो नङा होमबा बेवहाय बै मालिका गिलिद गिलिद खामानिखौबो मावहोनो हागौ बेखौहाय ओ बे गोबां खामानि नारसिननानैबो दोननो हागौ। जाहोनाव बे गथ'आ माखासे देहायारि बिथिंनि लोरबांबो जालांनो हागौ थोजासे बिबांनि आदार मोन जायाब्लाबो बे गथ'आ माखासे लोरबां जानायाव बे गथ'आ जेरै ओ गासिबो देहायारि, मेलेमारि लोरबां जालांनो हागौ आरो। बेबायदि जानो हागौ दा ओंखायनो जोंना मा खालामदों सरकारा आथिखालावहाय मा सोलोंथाइखौहाय ओ बयनिबो था खाय समान होनानै नैरोजा गु मायथाइयावनो सोलोंथाइनि मोनथाइ मोनसे आयेन दानानै होदों नङा होमबा? बे आयेनजोंनो गासैबो धोनि गोरिब ओ हारि बासियालासे बेबायदिनो गासैबो साफ्रोमबो सुबुङा ओ जिब्रै बोसोरसिम द'निफ्राय बयबो मा खालामनो हायो सोलोंथाइ लानो हायो आरो बेवहाय मानो होमबा बेबायदि जोंनावहाय माखासे समाजारि जेंनाफोरा जोंनाव सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंहा मा जागोन गैया जालांगोन नङा होमबा बेबायदि आरो साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौहाय मा खालामनांगोन सोलोंथाइ फारसे ओ थुलुंगाखांहोनांगोन आरो जोंनि गामिनि बा समाजनि लेखा गोरों सुबुंफोर फोरोंगिरिफोरा बिमा बिफानि खाथियाव थांनानै बै माखासे सरखारनि मोनथाय आयेन होनायखौ जोङो खोन्थानानै होनांगोन आरो जे फरायसालियावहाय गासिबो दानारि मासुलफोर गैया गाननाय जोमनायनि बेसेन गैया ओ जोङो गाननाय जोमनायखौबो ओ फ्रियावनो मोनो सानाव सानजौफुआव जानो थाखाय आदारबो मोनो बेफोरखौहाय फोरमायनानै हैनांगोन आरो गेजेर गेजेर मा समाजाव मोनसे गामियाव मिथिंफोरबो खुंनानै ओ बै माखासे ओ मोनथियै एबा लेखा रोङै सुबुंफोरनि ओ मेलेमाव बेफोरखौ सोनानै होनांगोन आरो जे सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां बेखौहाय आरो बेजोंसो जोङो माखासे जोंनि बे ओ गथ' मावदांसा बा समाजारि जेंना बै माखासे बेफोरखौ जोङो गैया खालामनो हागोन आरो दा आंनि बुंनाया बेनो नोंथाङाबो फंनैसो बेनि सोमोन्दैनो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो जों समाजारि जेंना होननानै बुङोबा गोबां बिथिंनि सायाव जोङो सावरायनो गोनां जायो आरो बेयो मोनसे गोनांथार आयदा दा जोङो बे समाजारि जेंना जानायनि माखासे जाहोनफोर दङ आरो बेबायदिनो जाहोन दं हिसाबै जोंहा बेफोरखौ होबथानायनिबो राहाबो दङ नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो समाजारि जेंना होननानै बुङोबाथ' जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ जोङो ओ मख'नो हायो जेरैहाय जोङो
उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लेखा रोङै जे जोंहा अनजिमाया बांलांनाय आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा गथ' मावदांसा आरो हारि लानानै हाबा जानाय बेनि जेंना आरो बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाखौ जोङो मख'नो हायो दा जों
दि जेंनाफोरा जोंहा माखासे धोरोमखौ लानानै हारि हारिखौ लानानै आरो बेबायदिनो न'खरनिफ्राय सोमजिनाय आरो बेबायदिनो रायजोआरि बा गामिफोरावबो जोङो सोमजिनाय बा ओनसोलाव सोमजिनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि समाजारि जेंनाफोरखौ जोङो ख'नो हायो नङा होमबा नोंथां दा बैफोर गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय गुबुन गुबुन समाजारि जेंना फोर जायो दा बिनि गुदियावनो दङ जोंहा लेखा रोंथाइ गोहो बा लेखा रोंनाय सुबुं अनजिमानि खम बेफोरनि सायाव जायो जेन' जोङो गोदो गोदाय बांसिन समाजारि जेंनाफोरखौ नुनो मोनोमोन दा बैफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय खाय जोंनो गिबियावनो सोलोंथाइ नांगोन दा बे सोलोंथाइखौ मानो नांगौ दा बेफोरनि सायाव जोङो समाजारि जेंनानि सायाव सावरायनो हायो दा जोङो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ होननानै बुङोबा सोलोंथाइयानो जे गुदि सोलोंथाइ लानाय समाव जोङो माखासे समाजारि जेंनानि सोमोन्दै माखासे गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंनायनि सोमोन्दै माखासे बेबायदिनो समाज दानायनि बा समाजखौ दैदेनलांनायनि सोमोन्दै रोंगौथिखौ जोङो मोननो हायो बेबायदिनो आरो सासे लेखा गोरों सुबुंनि साननाय हनाय सानस्रिफोर सानस्रिफोरा एसे आलादा रोखोमनि जायो बिसोरनि साननाय हनाय बा सानस्रिफोरा गोथौ मेलेमजों साननाय बा ओंथि गोनां जायो दा बैफोरबायदि सुबुंफोरा गैयाब्लानो जोंहा समाजाव गोबां रोखोमनि जेंना जायो। दा बेबायदिनो जोङो बिनि गुदियावनो दङ जोंहा ओ समाजारि जेंनाखौ माबोरै होबथानांगौ होननानै बुङोबा जोङो गथ' मावदांसा आयेन ना बे आयेनखौ जोङो फोथांना लाखिनो नांगोन। बे आयेनानो जाहैबाय जोंहा ओ द'निफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोनि जे सासे उन्दै गथ'खौ हिनजावसा जा हौवासा जा बेखौ जोङो ओ फरायनाय बा सोलोंथाइनिफ्राय बोखारनानै माखासे
खाबानि बा हाबा हुखाफोराव जोङो थिसननानै दोननाय बैफोरखौनो जोङो मा गथ' मावदांसा आयेन होननानै बुंनाय जायो। दा बेखौ सरकारा थि खालामना होनाय जादों दा बे मोनसे आयेन दा बे आयेननि गेजेरजों बा बे आयेनखौ सिफायोबा जोंहा ओ बेबायदिनो जेलाव थांनो गोनां बेबायदि आयेनखौ दानानै होदों मानो होननानै बुङोबा बियो मोनसे गोनांथार बा गोसो होनो गोनां बा नोजोर होनो गोनां मोनसे ओ गाज्रियै जोंनि समाजखौ दैदेनगोन बेबायदिनो जोङो गथ' मावदांसा आयेनखौ जोङो ओ लाखिनो नांगोन मानो होननानै बुङोबा जुदि बे गैया अब्ला जोंनि गथ'फोरा सोलोंथाइ लानायनि अनगायै खामानि दामानियाव जोङो गोदोसोनानै थायोबा बैफोर सुबुंफोरानो जोंहा देरलांनानै जे समाज दानांगौमोन दा बैफोरो बैफोर समाव बिसोरो माखासे रोंगौथि मोनजोबैनि जाहोनाव समाजखौ दैदेनलांनायाव ओ समाजखौ ओ फालिलांनायाव बिसोरो मोनसे ओ आख' फाख' बा रोंगौथि गैजोबै जाहैनो हागौ। दा बैफोरबायदि सुबुंफोर बा उन्दै सम बेयाव गुदि सोलोंथाइ लानायनि सम दा बे सोलोंथाइखौनो मोनाब्ला जुदि बिसोरो इयुनावथ' आरोबाव सोलोंथाइ लाहैनो हागोना बे गोब्राब खोथा जोङो फरायसालिनि सोलों थायानो जोंहा गुदि नालाय दा फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लानोबा जोङो गुदि थाखोनिफ्राय लानानै जोङो फारि फारि लानो गोनां जायो दा बेयाव मोनसे नियम खान्थि नियम खान्थि दङ जुदि गुदि सोलोंथाइखौ लायाब्ला गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हानाय बेबायदि मोन्थायखौ होनाय जाया मानो होननानै बुङोबा जोङो ओ बारस'नानै लायोबाथ' जोङो माखासे गुदि जायखौनाखि जोंनो नांथारगौ बैफोर सोलोंथाइखौनो गालांनाय जायो नालाय दा बेबायदिनो जोङो माखासे बेबायदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ बारस'नानै लानो हानाय बियो आरो जाथावनाबो नंखाया बेनिखायनो बै समावनो जोङो गुदि सोलोंथाइखौ मोजाङै नोजोर बोनो नांगौ आरो बेखौ मोजाङै फोरोंनो नांगौ बेबायदिनो जोङो फरायसाफोरनो बा उन्दैनि समावनो जोङो फरायनायनि खाबुखौ होनो नांगौ। दा बैफोराव माखासे गथ' मावदांसा हिसाबै जोंहा न'खरनि सुबुंफोरा सानस्लाबनो हायियाव गथ'फोर बेबायदिनो खामानि दामानियाव थिसननो हागौ दा बेफोर खौ गामिनि ओनसोलनि बा फोरोंगिरिफोर बा माखासे बुजिनो हानाय गेदेर सुबुंफोरा नोजोर होनो नांगौ। बिनिफ्राय बुजाय आजाय खालामनानै न'खरनि मानसिफोरनो ओ मोजां गियान सोनानै होनांगौ लोगोसे फरायसाफोरनो मोजां गियान होनानै सोनानै होनांगौ बेफोरखौ गामिनि माखासे एवारनेस पग्रामफोरनि गेजेरजों जोङो बुजायना होनो हायो आरो नोंथां दा बेनोसै आंनि नोंथांजों सावरायनाया नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनदों।
औ।